हेलौ
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ आङो नोंथांजों ओ फन हरनायनि खारनानो जाहैबाय जे गोदोनि आरो दानि सो सोलोंथाइ बेफोरनि बागै आङो फंनैसो सावरायनो होननानै फन हरनाय जादों आरो जि सोलोंथाइ बेफोरो जोंनि समाजाव माबायदि गोहोम खोख्लैखो गोदोनि समाव आरो दानि समाव बेफोरनि बागै सावरायनो हागोन ना नोंथाङा? औ अब्ला नोंथाङा गिबियाव जागायग्रोदो होमबालाय।
दा जेनाखि जोंना सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जे ओ सोलों थाइयानो जाहैबाय जे जोंनाहाय सोलोंनाया मानसिनि सोलोंनांगौआ जे जोनोम जाजेननायनिफ्राय थैजासिम जोबनानै थाङा जोङो सोलोंनाय होननानै बुङोब्ला जे जोंनि जिउआवहाय जोंनि जेनाखि गियान बुथुमनाय बा माबा मोनसे सोलो बुथुमनाय माबा मोनसे मावनो थाखायसो बेनो जाहैबाय जोंनाहाय सोलोंनाय जे माबा मोनसे जोङो खामानिखौ मावनानै मोजाङै मावनो रोंङोब्ला जोङो ओ सोल बेखौ सोलोंथारनांगोन बा मावनानै नायथारनांगोन। होमबासो जोङो बैखौ उम एखौ जोङो मोजाङै मावनो हा हानाय जागोन दा सोलोंथाइ ओ सोलोंथाइयानो जाहैबाय जे ओ जोंनि ओ जिउनि बयनिफ्रायबो ना देरसिन नांगौसिन मुवा। मानोना सोलोंथाइ गैयै मानसिनि जिउआ मोनसे ओ गंसे न-नाव गैयै बैथा बायदि ओ बेयो ओ बेहा खुनु ओ दिग गैया बा मोनसे थं थांखि गैया दा जोङो सोलोंथायाइानो जाहैबाय जे सासे मानसिखौ जे मोनसे थांखि दैथाइ दिन्थिनानै बे सासे मानसिखौ जाफुंसारनायाव हेफाजाब होयो जोंनो आथिखालावहाय सोलोंथाइ गैयै सासे मानसिखौ जाम्बा होनबाबो जाम्बा होननानैबो बुंजायो मानोना सासे सोलोंथाइ गैयै मानसियाहाय मोनसे समाजनि सरासनस्रा माखासे रोंगौथि बा बेनाव सोलो बायदिफोरा खम जानानै फैयो दा बेनिखायनो आथिखाल आथिखालाव बैफोर थासारिफोरखौ नायनानै जोङो आथिखालाव जोङो सोलोंथाइ होनायखौ गोख्र गोख्रोंसिन खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जाहैबाय दा जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ मानोना जोङो जिउआवहाय देरहासारनोब्ला बा मा गोबां माखासे रोंगौथिफोरखौ बुथुमनोब्ला जोंनो सोलोंथाइसो गोबां हेफाजाब होयो जोंनो सोलोंथायाइा गोबां रोखोमै हेफाजाब होयो जेरैहाय सासे मानसिखौ जेन'बा खामानि मोनहोनाय आरो सासे मानसिखौ जेनेबा गियानि गुनि खालामनाय आरो सासे मानसिखौ खा फालांगि खालामनो रोंहोनाय बा संसाराव समाजाव गोरोबनानै थानो फोरोंनाय बैफोरखौ जोंनि सोलोंथाइयानो जाफुंहोयो दा जोङो साननानै नायब्लानो मिथिनो हायो जे गोदोनि समावहाय सोलोंथाइ नि सोराङा जेब्ला जोंनि गेजेराव नांफैयाखैमोन बा सोलोंथाइखौ गोनांथार होननानै सानाखैमोन। बै समनि रायजो जानाय आरो दानि रायजो जानाय समाजनि थासारिफोरखौ जोङो नायोब्लानो नुनो मोनखायो जे सोलोंथाइया जोंनि जिउआव मा बायदि सोलायनाय बा जौगानायखौ लाबो सोलोंथाइनि गुबै थांखियानो जाबाय मानसिनि जिउआव रोंगथि खौ बांहोनानै बे जौगाहो बेखौ गावनि थांखिसिम दैथायहरनाय दा सोलोंथाइया जे गोदोनि समावहाय बै समावहाय गैयै समाव बे मानसिफोरा समाजाव मोजाङै गोरोबनानै थानो रोङाखैमोन आरो बेजों लोगोसे जानाय लोंनायनि सम जानाय लोंनाय लामा हान्थिनाय स्कुल कलेज गायसननाय बैफोरनि समाव बैफोर समावहाय बेफोरनि सांग्रांथिया फैयाखैमोन नाथाय आथिखालावहाय बैफोरनि सांग्रांथि बे फरायनांगौनि सांग्रांथि बेफोरबायदिया बांबोनायनि जाउनाव जे जोंनि समाज बा थासारिया लासै सोलायबोनानै दावगानायनि लामायाव दंसै जे गोदोनि समावहाय जे जे मानसिफोरा ओ गोजान लामासिम थांनो थाखाय ओ जे ओ आथिंजोंसो थाबायनानै थाङोमोन। नाथाय ओ लासै लासै दा सोलोंथाइनि ओ दावगानायनि आरो बेनिफ्राय रोंगौथि मोननायनि गेजेरजों मानसिफोरा बिगियाननि
नि सानानै माखासे न
दा हाय आ दा बै थाबायनायनि सोलायै ओ लासैनो साइकेल दिहुनबाय साइकेलनि उनाव मटर साइकेल बेबायदिनो कार बाइक एयार'प्लेन ओ गोबां दिहुननो हानाय जाबाय आरो दा बैफोर गासै बो रोंगौथियानो जोंनाहाय सोलोंथाइनिफ्राय फैदों होननानै बुंजायो मानो होनोबा जोङो सोलोंथाइयासो जोंनो खिथा यो जे ओ जोंनो गियान होयो जे ओ ओ बेफोरखौ जोङो जोङो माबोरै खालामनांगौ मा खालामोब्ला मा जायो बेखौ खौ जोङो गासैबो सोलोंथाइनिफ्रायनो जोङो बेफोर गियानखौ लानो हायो। दा जोंना सोलोंथाइखौ जेनेखि ओ जोङो मोननै रोखोम बुंनो हायो जे फरमेल इदुकेसन आरो नन फरमेल इदुकेसन दाफरमेल इदुकेसन सनानो जाहैबाय जोंनाहाय ओ स्कुल कलेजाव सोलोंथाइ लानाय आरो नन फरमेल इडुकेसना बेबायदिनो ओ स्कुल कलेजनि बाहेरायाव बा माबा मोनसे गावनि जिउनि मावथायजों सोलोंनाय। दा नो ओ जोङो स्कुल कलेज बायदिफोराव जोङो ओ फराफारिनि गेजेरजों सोलोंनाय जायो। दा बै फराफारिफ्राव ओ जोंनाहाय गोबां गुबुन गुबुन आयदा सोनानै होफाखायो जाय आयदाफोरा ओ जोंनि थाखाय ओ बा सासे सुबुंनि दावगानायाव औ माबायदि ओ मा बोसादफोरखौ नांगौ जायो बेफोर गासैखौबो सोनानै होनाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो नन फरमेल इडुकेसननि गेजेरजों जे सु बुं फोराहाय उम जे ओ माबोरै जिउआव थांनानै थानांगौ बा गावनि जिउखौ माबोरै दैदेनलांनांगौ औ माखासे संसारखौ माबोरै जालांनांगौ बैफोरनि गियानखौ जोङो नन फरमेल इडुकेसन बा बाहेरानि सोलोंथाइनिफ्राय जोङो मोननो हानाय जायो। ओ बेबायदिनो सोलोंथाइयाहाय ओ जोंनि गेजेराव ओ मोजाङै जौगासारोब्ला जोंनि समाजा मोजाङै सौगा र आरो बेबायदिनो ओ मानसिनि सोलोंनाया ओ नांगौआ जोबनो गैया। बेबायदिनो जौनोमनिफ्राय लानानै जोङो थैजासिम गोबां आंथार जों आदब खायदाफोरखौ सोलोंनानै जोङो गावनि जिउखौ मोजाङै खुंलांनांगौ जायो। दा बेबायदिनो सोलोंथाइया जोंनि जिउआव गोनांथार नोंथां। दा दा नोंथाङाबो बे समावहाय सोलोंथाइनि ए सोमोन्दै बा जोंनो बेफोरखौ मानो नांगौ ओ बेफोरनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै होलांदों नोंथां।
नोंथां नोंथाङा जि फोरमायलांबाय जि सोलोंथाइ जोंनि जिउआव मानो गोनांथि बेखौ नोंथाङा फोरमायलांबाय जोबोद ओ मोजाङैनो फोरमायलांदों। अब्ला आंबो ओरैनो सुंद'यै फोरमायलांनोसै बेफोरनि बागैनो जे सोलों थायाथ' जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथार आरो सोलोंथाइ होनोब्ला बियो मोनसे समाजनि आ राहा लामा दिन्थिगिरि बायदि आरो जि ओम सो-सोलोंथाइयानो सासे मान सिनि सिनस्रि बायदि सोलोंथाइ गैयाब्लानो जोंहा जेबो जायाखौनो बुंनो हागोन उम सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो गावनि सिनायथि गावनि मान ओ गावनि थामोनथा बेफोरखौ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मोननो हायो आरो नोंथां। आरो जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो गासै ओम आयेन ओम आयेन बायदिसिना नेमखान थि बैफोरखौ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो ओ जों मिथिनो हायो आरो। ओ जोंहा मा होनदोंमोन गोदोनि समाव नाथाय बेफोर गैयामोन बेफोर गैयैनि जाउनाव जोंहा जोबोद
मस
खामानि गाज्रि ओ साननाय हनाय गेना गेरेन्थि बेफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो नोंथां जेब्ला जोंनि समासाव सोलोंथाइया बारा बिदि गोसाराखैमोन। ओ ओम गोसारि समाव जेब्ला जों ओ ओम ओ जेनेबा जोंनि समाजाव सोलोंथाइ गोसाराखैमोन जों जोबोद ओ खोमसि फोथायनाय बायदिसिना हाबा हुखाफोर खौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो फुजा बोलि बायदिसिना नाथाय दा बेफोर सोलायलांजोब्बाय मानो थाखाय सोलायदों होनोब्ला बेखौ सोलोंथाइयानो सोलायबाय आरो जेनेबा सोलोंथाइ लानानै मानसिफोरा बुजिबाय जे बेफोरो जि गोदोनि साननाय हनाय बा माव खामानि बा माखासे हाबाफारिफोर बेफोरो उम गासिबो जोंनि फोथायनायल'मोन आरो बिदि सोलोंथाइनि गेजेरजों जों बि नानै नायाखैमोन बेफोरखौ उम बेनिफ्राय उम जों मा खालामोमोन खोमसि फोथायनानै जेब्ला सासे गथ'आ लोमजायोब्ला बेखौ डक्टारनि सोलाय अजा बायदिसिना बेफ टरनावसो लानानै थाङोमोन आरो ओ नाथाय उम बेफोरो दा समजों लोगोसे गासैबो सोलायलांबाय सोलोंथाइया मानसिफोरनि साननाय हनायखौ गुवार खालामबाय ओ सानसुमै खालामबाय जायनि गेजेरजों जोङो दानिया अजा उम बेजा बेफोरखौ जोङो खम नुनो मोनसै आरो बेफोरनाव ओ सासे गथ'आ लोमजायोब्ला बे फोरनाव लांनायनि सोलायै जों दाना डाक्टर ओ फार्मासि बायदिसिना उम फोराव जोङो लांनायखौ नुनो मोनसै आरो बेयो गासै मानि थाखाय सोलायदों होमबा सोलोंथाइनि गेजेरजों सोलायजोब्बाय आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो सासे मानसिनि मावनाय दांनाय ओम जि ओ साननाय हनाय गासिबो सोलायो जेरै जोङो सा बुंनो हायो सासे मानसिया ओ आबादारिब्ला बे आबादारिया सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां जौगानो हायो आरो। ओ गोदोनि समाव मा जायोमोन जे आबादारिफोर बेफोरो जोङो आबादफोरखौ ओ बै जि गांनि आबादारिफोर बेफोरो आबादखौ माबायदि मावोमोन ओ साना हसिया खालि जों बेगर बा जोलैफोरखौ गायनानै दोनो फोनानै दोनो बिदिमोन आरो जि जोङो माबायदि जो थोन लानांगौ बे हायाव माबायदि हासार होयोब्ला जों आबादखौ मोजां मोननो हाग ओ बेसेबां बेगर बायोब्ला ओम मुलाम्फाखौ बोखांफि नो हागोन बेफोरनि बागै जेबो सानामोन आरो नोंथां नाथाय दानि मानसिफोरा गासैबो ओम हिसाब खालामजोबनानै दाजाब दानख' खालायलायलायनानैसो आबादखौ मावो आरो जोङो बेसे सेबां हायाव बेसेबां आबाद मावोब्ला जोङो मुलाम्फाखौ मोननो हागोन बेसेबां जोलै बायोब्ला जोङो ओ मुलाम्फाखौ मोननो हागोन बैफोरखौ ओ गासैखौबो सानजोबनायनि उनावसो दानि आबादारिफ्रा आबादखौ मावो आरो नोंथां ओरैनो गोदोनि बायदि नंलिया आरो ओम दानि दिनाव गोदान गोदान आदब ओ बाहायनो हमसै सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जेरै जोङो ओ मोनसे आबाद मावनायनि गेजेराव जोङो माबायदि हासार रासायनारि हासार बाहायनांगौ ओम बायदिसिना ओ आदब बाहायनानै जों ओ जेनेबा एम्फौफोर बायदिसिना बेमारफोर जानायखौ जों माबोरै होखारनो हायो बैफोरखौ जोङो दा ओ नुनो मोनबाय आरो ना थाय गोदोनि दिनाव बेफोरो जेबो गैयामोन आरो खालि उम दङमोन जों होमब्ला जोंहा गोदोनि दिनाव गोबोरखि हासार एम्फौनि मु ओ एम्फौफोर जायोब्ला जों बेफोरखौ ओ होखारनायनि जेबो राहायानो गैयामोन आरो गोदोनि समाव। नाथाय सोलोंथाइनि गेजेरजों मानसिफोरा जौगाबोबाय ओ बुजिनो मोनबोबाय जि मा बेमार जायोब्ला जोंहा बे बिफाङाव मा मुलि फोर होनांगौ बेफोरखौ जोङो ओ मिथिनो मोनबाय आरो ओम दा सोलोंथया जोबोद हेफाजाब होबाय आरो सुबुं सुबुं ओ सुबुंफोरनि जिउआव आरो बिदिनो दङ जोंहा जि गोदोनि सुबुंफोरनि थानाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेफोरो एखदमबारे दा सोलोंथाइनि गेजेरजों सोलायजोब्बाय आरो गोदोनि जि सुबुंफोरा जिबायदि थायोमोन जिबायदि हाबाफारि मावोमोन गाननाय जोमनाय बेफोरो जेरै जोङो बुंनो हायो गोदोनि सुबुंफोरा बांसिनानो मा बुङोमोन जोंनि समाजखौनो हमनानै ला जौ जुवाजों बांसिन बिनो गबफबनानै थायोमोन ओ जेराव जोङो सानफाथोलो मानसिफोरखौ ओ जौ लोंनानै उन्दुलाबायायना थानाय बायदिसिना बेफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो उम बायदि बायदि दं आरो नाथाय बेफोरो दा सोलायनो हमबाय सोलोंथाइनि गेजेरजों ओ जि बै जौ फाग्लानि न'खरावबो दिनै सोलोंथाइ लानाय सासे ओ गथ' बा खौ जोनोम मोनबाय बेफोरो ओ सोलायहजोबनो हाबाय आरो जोंनि समाजखौ। ओ बिदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां सोले सोलायलां ओ सोलायबोबाय आरो सोलायलांबाय थागोन होननानै आङो ओम बेखिनिखौनो बुंनानै ओम दिनैनि जों सानैनि सावरायनायखौ फोजोबनाय जाबाय आरो नोंथां औ दे।